हेलौ नोंथां।
औ दे बुं नोंथां
नोंहा फ्रि दंना औ
हागोन नोंथां औ रायज्लाय जागोन दे
आङो दिनै आबादनि सोमोन्दै खोनाया
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ दे
बा जोंनि औ जोंनिथिं बिदिनो माइ हारि आबाद गायनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो जुखाम हारि ओमफ्राय बिदिनो खुसेर हारि गायनाय जायो ओमफ्राय आङो दायो नोंथांनियाव बुंनोसै जोंनिथिं माइखौ जे मादि गायो
औ औ नोंथां
हाय फोथाराव जोंनिया हालखौ एवग्रोसिगोन ओमफ्राय मोनसे बिदि एवनायावनो मोनसे बिदिनो माबायाव दखलाव बिदिनो माइखौ सोमनानै बेखौ फोसिगोन आरो ना
औ औ
ओमफ्रायो ओमफ्राय फोनानै ओमफ्रायो बिखौ गोलाव जाहोग्रोसिगोन माने देरहोग्रोसिगोन ओमफ्राय बेखौ फुनानै दुब्लियाव गायसिगोन आरो ना ओमफ्रायो दा इदिनो गायनानै ओमफ्रायो जौ बाला बिदिनो हासिगोन बिदिनो खालामफिसिगोन आरो ना नोंथांमोननि थिंलाय गायो ना गाया
गायो नोंथां गायो
औ ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंलाय मा मा गायो जेरै बिदिनो
औ नोंथांनो आं फोरमायनो बिदिब्ला
औ
आबाद होननानै बुङोब्ला जोंना जोंनि सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायनि मोनसे राहा होननानै जों साननाय जायो जेरै जों माइखौनो जोंनि गुबै आबाद होननानै जों साननाय जायो नोंथां जेरै जोंहा दैज्लां आरो मेसेङाव मावग्रा आबादफोर दङ मेसें बोथोराव मावग्रा आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा जेरै बेसर सिबिं
औ
जेरै मैगं हारिनि लाइ लाफा कफि मथर दालि बैफोर आबादफोरखौहाय जोङो मेसें बोथोराव मावनाय जायो नोंथां जेरै दैज्लांनि आबाद होननानै बुङोब्ला माइ आबाद थाबाय फाथो आबाद आ थास' आबाद आरो बिदिनो जोगोनार खुमब्रा मैथा बैफोर आबादफोरखौ जोंनि जायगायाव मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां बेबायदिनो थास' आ आबाद मावनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनो सुंद'यै फोरमायनि
औ
थास' आबाद मावनो थाखाय जोंहा बेसरजों लोगोसेबो जोङो गायफानानै दोनफानो हायो थास'फोरखौहाय आरो जोङो एक्सट्रा आलादा जायगायावबो जोङो गायनो हायो जेरै जोङो गोदोनि दिनाव जोंहा था बिदिनो गायनाय फुनाय आबाद मावनायनि बेलायाव मोसौ नांगालजों हालेवनाय जायोमोन नोंथां
औ
नाथाय आथिखाल समाव जोङो मेसिनारि जेरै ट्रेक्टरफोरजों हालेवनायखौ नुनो मोनसै। जोङो मेचिनजों हालेवब्ला खम समनि गेजेरावबो जों हालेवखांनो हायो। बेबायदिनो ओ थास' आबाद मावनो थाखायबो जोंहा खायफाया मोसौजों नांगोलजों हालेवो। आरो खायफाया ट्रेक्टरजों हालेवो बिदिनो हालेवनाया खेब थाम खेबब्रै बा फिनै फिनथाम जों हालेवनानै जेब्ला जोंहा गायनो सम जायो अब्ला जोङो जोलै दोननाय थास' जेरै थास'खौ जों गुबुन गुबुन बाहागोनि मोनो। जेरै ओ आबर थारुन मोनो थारुन गुबै मोनो। फिथा थारुन मोनो दुरादेमा थारुन बासर बेफोरबायदि माखा से रोखोम रोखोम थास'फोरखौ जों नुनो मोननाय जायो नोंथां। बेबायदिनो खायफाया थास' गायनायाव जिगाब होयो बिदिनो थास'आ जेब्ला गायखांनानै एसे देरो अब्ला जों बेखौहाय खदालजों आलि खोनानै होनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ आलि खोनानै होनायनि जाहोनानो जाबाय जोंहा आलि खोयोब्लासो जोंनि थास'आ गिदिर गिदिर देरो बेनि थाखायनो जों आलिखौ होनाय जायो। ओ खायफाया बिदिनो आबाद मावनाय समाव हासारफोर होयो जेरै मिथिंगायारि हासार रासायनारि हासार बेफोरखौ होनाय जायो। ओ बिदिनो थास'खौहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला गासैबो थास'आनो जाजाजोबो जेरै थास' बिलाइखौबो जों थास' बिथ'राय होननानै जायो ओ थास' बेदरखौबो जों जायो नोंथां। थास' बिफांखौबो जोङो ओ थास' बिसंखौबो जों जायो बिफांखौ। लोगोसे जोङो थास' आथिंखौबो जायो आरो थास'नि जि खिनि बिबार बारनाय बेखौबो जों जायो गुबुन गुबुन रोखोम जों जों जायो आथिखालाव जोङो बेफार फालांगिबो थास'नि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै। बेबायदिनो जोङो जेब्ला थास'आ जावजानायनि सम जायो अब्ला जों बेखौहाय खदालफोरजों जावबाय। बिनि जिखिनि रोदाफोर बिफांफोर बे जाबोरफोरखौ जों बोस्रांनानै जों सेर बा फारलाफोरजों सुनानै हाथाय बाजाराव जों फानहैनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ
बेबायदिनो जोङो थास'खौ गुबुन गुबुन रोखोमजों जायो जेरै ना बेदरफोरजों जायो थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिया रोखोमै माइ आबादखौ मावनाय जायो बिनि सोमोन्दै।
फोरमायनो हागोन नोंथां थ' माइ होनोब्लाथ' जोंनि बर' माहारियानो गासिबो माइखौ गायजोबो। ओमफ्र दा बे माइआानो जोंनि बर'फोर माबा थांना थानायनि बे दानायनि आबाद आरो मोनसे बेबो ओमफ्राय बेखौ जोंनिथिंहाय ओरै जाय गायो जे खायसेहाय बेखौ डाइरेक्टहाय माबाजों सोमनानैहाय माने मायखौ सोमनानै माबा बनायनानै फैयो आरो ना मा होनोमोन बे
औ औ
ओमफ्रायो डाइरेक्टआ बिथिं माइलि खालामनानै डाइरेक्ट फैयो आरोना ओमफ्रायो खायसेया बिखौ फार्स्टआव मोनसे दखलाव बोथिया बनायनानै ओमफ्राय बेखौ फुफिननानै आरो गायोना आरोोना ओमफ्राय दा माइ होनो अब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि माइ दङ जेरै सरन' माइ माइब्रा बिदिनो जोङो गोबां रोख नि आरो बे माइ खौहाय बिदिनो गायनानै ओमफ्रायो बिदिनो दावाइ हारि हासार हारि होनानै मोजां खालामो आरो ओमफ्रयो बिदिनो खालामनानै ओमफ्राय बिदिनो गोदोर देरनानै ओमफ्रायो बिखौ जे बिहा फिथाइ थायनानै ओमफ्रायो माइ जानानै बियो हाजानाय टाइम जागोन जेब्ला मोनगोन अब्ला बेखौ हानानै जोङो ओमफ्राय बेखौ हानानै आरो माहोनौ ट्रेक्टर एबा नांगोलजों मोसौजों नानानै बिनि बिफांनिफ्राय फिथाइखौ माने एक्सट्रा खालामा आरो। ओमफ्राय दा बे एक्सट्रा खालामनानै ओमफ्रायो बिदिनो सौ फुसिगोन आरो माइ माइआव लांनानै मा होनो माइ सौग्रा मोनसे दोङो मेचन औ बायलि बि बेयाव लांनानै सौनानै ओमफ्रायो बेनिफ्राय माइरं गसिगोन आरो माइरंनिफ्राय ओमफ्रायो बिथिंहाय बुन्दै गसिगोन
उथा
ओमफ्राय बेखौहाय जोङो बिदिनो संनानै बियो ओंखाम जासि
औ औ।
औ ओमफ्राय दा खायसेयाखौ बेफोरखौनो माइखौ हानानै ओमफ्र बेफोरखौ हाथायफोराव फानहैयो बिदिनो गोबाङानो गोबाङानो न'आव बिबायदिनो जानाय गावनि जिउनि थांना थानायनि बेनि थाखाय लायो आरोना जमायनानै दिनो बाख्रियाव